अ खोनादोंना? हेलौ हेलौ
खोनादों
खोनादों खोनादो ओ
खोनादों औ
ओ जोङो औ खोनादों दा जों बरफ फोरनि गाननाय जोमनायनि बागै रायज्लायनोसै ना जागोन दा अ बर'फ्राथ' ओरैनो माबा मा गानो दख'ना ना हिनजावफोरा दख'ना दख'नायाथ' मोनबेसे रोखोमनि दं मोनबा? मोननै नामा ना? मा मा? बेलेग जायगाथिं मा होनोमोनदों बे अग्रं ना मा होनो दांना ओमफ्राय मोनसेया लांगाादां ना?
औ मा बेलेग साइदख बिदिनो अग्रंबो होनो आरो दख'नाबो होनो आरो लांगाबो होनो बेलेग बेलेग जायगायावहाय
औ बे ओरै बस्था बायदि थायोना बेखौ बस्था दख'नाबो होनलायलाङोदा माथो ना?
नै थार बे मा हासं बे
हासुं ओं
बे माबाबो होनो मा होनोमोनलाय मेख्लाबो होनो
मेख्लाबो होनो औ
औ
ओरैनो बे जों बेखौ बांसिन मा न'आव थाबा
औ न'आव थाबा बांसिन इउस खालामनाय जायो जेनेबा बेलेग जे जोंनि गुबै दख'नाखौनो गाननाय जायो
औ बहबा बबबा थांबा जों बे दख'ना लांगाखौनो गानो दा
औ
ओरैनोथ' मा होनो हौवासाफोरनाथ' गामसा आरो गामसाखौबो बहाबा बहाबा थांबा गानो दाना ना?
औ बिदिनो गामसाया दावथिनाव बांसिन सोलिनाय जायो
औ बिसोरथ टाउन सहराव थां बा गानाना नआव बांसिन गानो आरो बिदिनो फुजा ना मन्दिरफोराव बा फोर्बोफोर ओ
गानो आरो
गानो ओम ओरैनो जोंनियाबा आरनाइबो लायोना हौवासाफ्राबो लायो दा बेखौथ ना हौवासा आरो हिन्जावसाफोर गस्लाबो गानो
औ गोदोनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय नांलाय खना आरनाइ
औ औ गोदो माथो आरनाइखौ मा हरसे सेयावनो दानानै गानहो हरोमोन होननानै खोनादों ना
खोनादों नोंगौ खोनानो मोनदों
माने बर' आइजोफ्रा आखा फाखाथारमोन नो
ओम
ओ‌ हरसेयावनो सोंस से सोंनानै मा होनो हौवाफोरनो दावहायाव थाङोबा गानहो हरो होननानै बुङोमोन दाना?
औ खोनानो मोनो फरायनो मोनदोंमोन आरो
औ बिजाबफ्राव फरायनो मोन्दों बा मास्टारफोर फोरोंनायखौ जोंबो मोनदों जों नुफेराखैमोनबाबो बो ना
नुआबाबो खोनादों
दानिया हाबावगोनसो हो?
दानियाथ आरो खौ बांसिनानो बाहायनायानो जाला गाननाय जोमनायाव बायनाय गुबुननिफ्रायबो खांनाय जासै न
औ सिगाङाव मा हरसेयावनो दानानै गानहोहरनो हालायोमोन दा सानसेयाव साननैजोंबो हाबावनायसो नङा दां?
दाथ' सोंनाय फ्रावनो गोबाव टाइम लायोसन
ओ
आरोे दानिया आइजोखौथ' दाबांनायानो थांनो नागिरला। आजि बायनानैनो मोनो मोनोना बांसिन।
औ बायनान बायनानै दाना मोजां मोजां मोनो नालाय। खस्थ' खालाम बाग्रा जाबायना।
मोननाय जाबाय बायनानैबो। गाननाय बां हमना लाना दानाय लुनायखौ नुनानै नं
दायो सो औ साफा सानै दायो।
सानै जायो
ए ओरैनो माथा दख'नाखौ माथो गाननो मोजां जायो होननानै बुङोना?
गाननो मोजां मोजाङालाय द'खना जों अब्लाथ' गोमोजोंथ' आरो बांसिन समायसारबावोसो।
औ
समायना समायना आगरफोर एरफबना होबा
औ ओरैनो बर'फोरनाव माखासे आगरनि मुं दंमोन ना?
औ दं बिदिनो आगर हाजो आगर बेफोर दोङो एसे। खासि आगर मोजां मोजां नामदोंना बर'फोरनि दख'नायाव एरनाय।
औ फास्रा ना बर'फ्रा फास्राबो लायोना बेयाव
औ औ बे मानो रेगे रेगां फास्राफ्राव
औ हाजो आगरखौ बांसिन एरनाय नुयो। समायनासिन नुयो आरो ना।
आर'नाइ आवबोथ' हाजो आगरखौनो एरोदा ना?
औ हाजो आगर एरो बांसिनानो आरनायाव हाजोआगरखौ
हाजो आगरानो थायो औ। ओरैनो फास्रायाव थायो दख'नायावबो थायो ना? मोनथामावबो थायो आरो ओ दाना आर आरो हौवासाफोरनिबो गामसायावबो हाजो आगर
ओम मोजां नुयो समायना नुसोयो।
औ सिगाङावथ बिदि हौवासाफोरनि गामसायाव आगर एरनाय नुवामोनदां माथो ना
नुनाय थाङाखैमोन
आथिखालावसो नुयो दां ना आथिखालाव दायो आरो सिगाङाव नुवाखैमोन आंबो
नुवाखैमोननो दाथ' नुनो मोनजोबनाय जाबाय जेरावबो
औ
मोजां नुयो इफोरखौ गाननाय जेनबा जोंबो माने मोजां मोनो आरो बरफ्रा जेरै गामसायावबो आगर एरनानै समायना रमायना खालामदों न इफोर
ओम गोदो गैया मोनबाबो दा एसेबाबो सोलायलांबाय ना मोजां समायना नुहोनो थाखाय बानायदों।
औ माने गाननाय जोमनायखौ माने गामसा दखनाफोरखौ माने समायनानिफ्राय समायनासिन माने दिहुननो नाजागासिनो दं आरो ना माने मोजां नुयो माने मोजां बो नाङो न' गोसोफोरखौ इदि नुलांबाय थाबा। गाननाय जोमनाय थाबा‌।
दिनो गोदोनि आगरफोरखौबो दाना मा दखनाफ्राव एरखांसोयो माथो ना गेजेर ससेयाव गैलामोन दायो आरो बोखांफिनबायानो
औ बोखांफिननो नाजागासिनो दं आरो गोदोनि मा ने आगर बेफोरखौ
गोदोनाथ' मा जे खौ नुयो बेखौनो मा एरखाङोमोन होनदो दा जिफोराव फिथाइफोरखौबो ना। खांख्रिख'ला आगर होननाय दंलायो हाजोआबोथ' हाजोखौ नुनानैस सो नाम दोननानसो बेजों एखे बानायदों खोमा।
औ बिदिनो। सिगां दानाय लुनायाव गोरों गोरामोनना आइजोफोरा गाननाय जोमनाय जेखौ नुयो बेखौनो माने थाब थाब
बायदिस
हाजो आगर दाउसा मोख्रेब आगर नामा गोबां रोखोम
दावसा मोख्रेब ओं। बिदिनो खामब्रेगा आगर
औ।
आरो मैदेर आ बा आगर ना मा होन बे मै देरनि आगान गोदोथ मैदेर फैयोमोन नालाय। मैदेरनि आगान थालांनायखो नुनानैनो जियाव एरखाङोमोन गानग्रा जोमग्रायाव ना।
औ।
ओ ओ। आरो मा मा आागर दंबावो?
आगराथ' गोबां रोखोमनि दङमोन। माखासेखौ गोसोआवबो गैला माथो।
बावलायलांबाय ना।
औ।
उम।
आरो गोबां नुनोबो थांलाना दासो माने गोमालांनायफोरखौ माने बेरखांगासिन दंना आदा।
औ।
गोमो आगराव दखनायाव माने मोजां मोजां कालारनि एरना होबा गोबां समायना नुयो न दखनाखौ।
औ नुयोदा। ओरैनोथ' गोमोआनो जोंनिया बर'फोरनि मेन ना।
औ गोमो गोजा गोजा ब्लााव आर'नाइ गोथां।
औ गोथां आरो बेफोरखौनो बांसिन गानो आरो गाननाय जोमनायाव
मोजां नुयोबोना बर'फोरखौ समायसोयोब
औ बेलेक खालारफोरखौथ' समायाबाबो गोजा ओ गोजा गोमोफोरखौ बा बांसिन समायो आरोना
औ बेफोरखौनो माने बांसिन समायना नुबोयो आरो दख'नानि गाननाय जोम हौवाफोरखौबोथ' इदिनो गस्ला गुफुर गाननायजों आर'नाइ गस्ला गाननाय जों समायना नुयो न'
औ
माने मोनसे मोजां महराव माने बेरखा खांहोयो आरो दख'नाजों गामसाजों बरिया समायना नुसिनो।
औ ओरैनोथ' दख'नाखौ मा गोलाव गोलाव जाहै दाना बेसेबां मोन मोनब्रै फुट ना मा थायो होनदो नोंथां ना मुबोर मुब्रै ए सय फुटआ ओ
सय फुथानो जायोना ओरै थेबनांगौ जायो आरोै
ओ मुसहोनायावहाय मु सोंनायावहाय मोनब्रै मु लायोदां आरो
औ उम औ
गामसायावथ' मुनैबानो जायो आखाइनि मुजों दख'नाया गोलावसिन नांगौ जायो आरो‌
औ गामसानि दखनाया बांसिन गोलावसिन थांनाय जायो आर हेल
ओ दख'ना दानोबा गोबावबो टाइम लायोना‌
गोबाव टाइम लायो सोंनायावबो टाइम लायो बिदिनो ओ आरो आगर एरखां टाइम लानाय मा माने दाखांबाथाय माने मोजां मोनो आरो
औ
खनसेनो मोजां गैया आरो माने दख'ना दा दानानै मोजां मोनो गाननोबो मोजां आरो खालारफ्राबो बारा खारबाङा बायनानै कालार खारनाय थाङो कालारा बांसिन थाङो आरो।
अ।
गाव दाना गाननाया माने मोजांसिन जायो आरो।
औ गाव खस्थ' खालामनानै गाननाय जाबाय हा ना दानानै इंखायनो मोजां। मोनो आरो गुबुननिफ्राय बायना लाबोनायखौ जोङो दसेनो बोरायोबो आरो गाज्रिबो जायो आरो आदोरबो खालामा ना। गाव खस्थ' खालामनानै। दानानै गानबासो जों आदोरबो खालामनोसिनो।
औ।
गोदोथ' दख'नाखौ गोबाव गोबाव गानोमोनना गांसेखौनो? बेबायदि एभेललेबेल। बो मोनामोन गोदोनि समावथ'।
दाथ'आरो एभेललेबोल मोननाय
गांसेखौनो गोबावजों दासिगोन बेखौनो गानसिगोन गोबावबो गानो हो। दानाथ दसिनि मि फोरजों दिरुनसिगोन थाब थाबनो। ना बेबो थाबबो गाज्रि जासिगोन। एभेलेबेलबो मोनसिगोन गोदान गोदानबो गाननो लगैसिगोन। गोदान गोदानबो बायसि जों बेबायदि जालांबाय आरोना?
बिदिनो जाबाय।
औ।